हेलौ औ खोनादों ना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
अ नोंथाङा दायो मा खालामदों?
दायो ओरैनो नै जिरायना दं। नोंथां नोंथाङालाय?
आंबो नै उन्दुनानै ओरैनो दङलाय
औ औ
खबरफ्राथ' दासान्दि मोजाङैनो दंसाबो नोंथां। नोंथांनालाय?
आंनाबो मोजाङैनो दं दासान्दि ओ आं नोंथाङा फ्रिब्ला नोंथांजों आङो मोनसे आयदा एबा टपिक लानानैसो सावरायनो होनना फैदों। नोंथांजों सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां
औ टपिकनो जादों एबा आयदायानो जादों ओ आबाद आबादनि सायाव आबादखौहाय बोरै जोङो मावो एबा ओ आबाद मावनानै जों माबायदि मुलाम्फाखौ जों मोननो हायो। जों एसे आरो आबाद आबाद खौ दानि जुगावहाय माबायदि मेडिसिन इउस खालामनानै बाहायो एबा माबायदि खहा गोख्लैयो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ हागोन नोंथां दा जोंहा आबाद होननानै बुङोब्ला जों आबादखौथ' जों सुबुं माहारिफ्रा गावनि न'खर सुंथानायनि मोनसे गाहाय हाबा होननानै जों साननानै लायो मानो होनोब्ला। गासैबो जे बे जोंनि ओनसोलाव थानाय सुबुंफ्रानो आबादजों सोमोन्दो गोनांखा। बा एसेबां मानि माखासे। फालांगिनि थाखाय मावाब्लाबो जा गावनि एफा एनै जानाय बा गावनि न'खराव एसे एनै सामफ्रोमबोनि जानायनि थाखायब्लाबो न'खराव मावनानै लाखायो बारिफ्राव दा आबाद बुङो जोंहा गोबांथार दानि जुगावहाय गिदिर गिदिर सोलोंथाइ लानाय आबादारिफोर जोहा ओंखारबाय गोदोथ' जाबा जुबा। जेरैबायदि फिसा फिसौ बा गावनि एसे एनै रोंगौथि। मावोमोन दा बेफोराव इसेबां मानि मुलाम्फा गैयामोन। थेवब्लाबो गोदोनि आबाद मावनाया एसेबाबो साबजासिनमोन। जों जे अर्गेनिक गोबोर हासार बायदि। दिआरिखौ बाहायनानै माखासे मोजां आबादनि फिथाइफोर दिहुनो बेनो जोंनि थाखाय थाखाय जोबोद मोजांबो जि एसे मोनो बैफोरजों जों अर्गेनिक जे मैगं थाइगंनि। फिथाइफोरखौ जों मोनोमोन दानि जुगावथ' आरो बांसिन मि इउस खालामनानैसो आबाद खौ फोथाङो बा आबादनिफ्राय फिथाइ दिहुनो आरो बेखौ फानो बेखौनो जों जायो बायनानै दा गाज्रि बेनो जोंनि नै दानि जेनेरेसन आव जेसेबांखिनि फरायसाफ्रा फरायनानै गोजौ सोलों थाइ लानानै एग्रिकालसार लाइनजों फरायलांदों बिसोरो माखासे गोबांथार रिसार्च खालामनानै मुलि बायदिसिना। आबादनि मा होयोब्ला मा एम्फौआ गागोन बांसिन मा मुलिखौ होयोब्ला आबाद फिथाइया थाबैनो फिथाइ जोमनो होगोन दा बैफोरखौ गोबांथार बैगानिकफोरा रिसार्च खालामनानै। मुलिफोर दिहुनदों दा बैफोर मुलिखौनो नै दानि। एग्रिकालसार लाइनजों फरायलांनाय सुबुंफोर जे आबादारि लाइनखौ। मोजां मोननानै
फरायनाय सुबुंफोरा बैफोरखौनो लानानै। सोलोंथाइ लानानै आबाद मावो बैफोर मुलिखौनो बाहायनानै। दा बैफोर मुलिखौ एसेबांखिनि बाहायनानै जुदि जोङो बैफोर फिथाइ साम आबादनि फिथाइफोरखौ जों जाबाय थायोब्ला निसय जोंनि देहायाव माबा मोनसे नङा माबा मोनसे। एसेबाबो बेराम बाजारा साग्लोबनायनि लामायाव फैगोन आरो। दा जोंहा हानि बेलायावबो बुंनो थाङोब्ला जों दा दायो दानि जुग जुगाव माखासे गोबांथार मुलि बेफोरबायदिनो आबादनि बाहायग्रा मुलि रासायनारि हासार बायदिसिनाखौ होनायनि जाउनाव जोंहा माखासे